खुलुम्बाइ।
खुलुमबाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरनिफ्राय खुलुमनाय ससे हरग्रोनाय थाबाय।
औ खुलुमबाय औ औ।
नोंथांजों द'से सम रायज्लायनो सानदों। बिदिनो दावबायहैनाय मानाय बिदि नोंसोरनि सेराव दङ नामा दावबायहैनानै माबायदि मोनो बेफोरनि बागै नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आङो। हेलौ।
ओ दाथ' औ दावबायनाय होनब्लाथ' जों बबेबा जायगायाव एबा बबेबा ओनसोलफोराव ओ जों एसे जानगाराव जोङो थाबायदि बा फायनानै गावनि गोसोखौ सु्लाय होहैनाय बेखौनो जों बुजियो दा जोंनि ओनसोल फोरावबो दङ गोबावाय थावना जायगाफोर दङ। जाय जायगायाव नोङो फैनानै जोंनि ओनसोलफोरनि माखासे नोंथाङाबो माखासे गोजोननायफोरखौ हा?
फैसे उम नोंथांनिया एसे नेट प्रब्लेम नामा एसे
औ एसे खोनानो उसुबिदा जादों नामा? औ दा खोनादोंना? खोनादोंना?
औ औ औ खोनादों खोनादों औ
ओनसोलफोराव बेबायदिनो औ औ खोनादों ओनसोलफोराव फोरावबो बेबादिनो गोबां ओ जागाफोर दङ थावनिफोर दङ बेरायथावना बेफोरनि गेजे‌ जेराव ओ रायन' इक' रिजर्ट होननाय मोनसे दङ आरो जोहोलावफुरि होननाय मोनसे दङ बेनि अनगायैबो ओ माबा मा होनगोन बेखौ ओ बगामाथि होननाय ओ मोनसे जागा दङ जोबोरैनो मोजां जायगाया बेरायथावना ओ बेफोराव थांनानै जोङो जेब्ला जोङो मानि थाख खाय दावबायो होननानै बुङोब्ला जों जेब्ला ओ माबा मोनसे खामानिनिफ्राय आजिरा मोनथ'यो जेब्ला जोङो ओ दसे सम जोंनि गोसो जोंनि मेंनायफोरखौ बा दुखु फोरखौ इसे जानगार होनो थाखाय ओ माखासे गोजोननायफोरखौ लानो थाख जों बैफोर जायगाफोराव गिदिङो नंगौ ना? बो थारैनो नंगौ आङो बो आंबो बिदिनो दावबायनानै गोजान गोजान जायगाफोराव हान्थिनानै बिदिनो मोजां मोनो आंबो नोंथांनि फ्राय मोनथिनो लुबैयो जे नोंथां मोननि जायगायावबो बिदिनो बेरायथावथाव एबा ओ दावबायथाव ओनसोलफोर एबा जायगाफोर दङ नामा आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों।
औ ओनसोलाव बिदिनो दारागाव आरो भुटान बिदिनो दङो खाथियावनो बिफोराव थांनानै ज ओ मो जोबोद मोजां नाङो बिदिनो बिफोराव सानफ्रोमबो थांनाय नङा नालाय मालाबा बिदिनो सम मोनो बेस्थनि गेजेरजों सानसे सम मोनबा गोजोननाय लानो थाखाय सानसेनि थाखाय थांनाय जायो। मोजां नाङो थांनानै बिदिनो बिनि अनगाबो एसे गोजानावबो जेनेबा जोंनि जायगानिफ्राय एसे सिलं बा ओम सिक्किम बिफोरबायदियावबो दावबायहैनानै जोबोद मोजां बेबायदि थांनांगौ जायगा नायनांगौ बि थेवबो आंनिफ्राय आं लुगैयो आरो आं बिदिखोबो मोजां मोनो। न'आवबो जेनेबा जोङो फो न'आवबो थां औ।
नों नोंथाङा दोनैसिम ओ मा मा मा मा ओनस जायगाफोर राव बिदिनो हांखो इसे फोरमायनो हागोन ना?
सिक्किमफोराव सिक्किम औ सिक्किम बिदिनो गुबुन गोजानाव थाङाखै। नोंथां आंबो बिदिनो बारा बिदि सेबां गोजान गोजानाव दावबायहैनो हाथ'वाखै बिदिनो थांगोन सानदों आरो मुलुग बैयो थांनो लुुबैयो थांनो इदिनो सम सुबिदा मोनथ'वा खै बेफोरबायदिनो दोंथ'यो। औ ओं खाबु मोनाखै।
नोंगौ आ थारैनो बेफोर
नोंगौ हेल' औ औ औ खोनादों खोनादों औ नोंथाङाबो बिदिनो माबे माबे जायगायाव थांफेरदो बिदिनो जोंनिफ्राय जोंनि उम जायगानिफ्राय एसे जानगाराव बबेयावबा थांफेरबाय नामा? नोंथाङा
औ आ थांफेरबाय आ बिदिनो आ सिलंफोराव गिदिंनो थांफेरबाय।
आरो बिदिनो जेनेबा आङो नोंनिफ्राय मोनथिनो लुगैयो सिलंआव थांदों सिलंनि हाल सालखौ इसे माबायदि सिलंआव थांनानै माबायदि मोनो माबायदि जायगा एसे एसे फोरमायजागोन दां।
औ औ फोरमायजागोन ओ नंगौ जोबोरैनो समायना बुंलाङोब्ला ओ नोङो जेब्ला उम बेबादि ओनसोलफोराव एकदम थांनानै जोबोरैनो मोजां नाङो जोंनि ओनसोलनि ओ जि जिथुनिखि ओ मा होनगोन बेखौ ओ आबहावा बेनि आबहावा एसे ओ सोलायनाय नों जों नुनो मोनहैगोन आरो बेनि ओ माबाफोरा मा होनगोन बेखौ ओ बिदुं दुंथफोरा एसेब्लाबो सोलायनाय नोङो मोनहैगोन बेयाव थांदोंब्ला एसे गुसु गुसु सु नांहैयो आरो थाङोब्ला आ नोङो दावबायनानै जोबाय नोङो ओ गारि नोङो निजा गारि दङोबब्ला बेजोंबो नोङो थांनानै दावबायहैनो हागोन लोगोफोरजों आंबो थांदोंमोन लोगो सानैसो जों ज' बिदिनो लोगो नांनानै बिदिनो ज' थांनायमोन बेरायहैनायमोन जोबोरैनो समायना हाजो सेर सेर मोजां नाङो थांनानै आरो बेनि अनगायै ब आ जोंनि ओनसोलावनो थानाय बगामाथि होननाय बे जायगायाव आ जोबोरैनो स ह हाजो समायना समायना नुनो मोनगोन बिदिनो दै जिरजिरि बोहैाय नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो जोंनि बे बगाहाटियाव बैग्रि खोनादोंना खोनादोंना?
खोनादों खोनादों खोनादों औं।
गोबाङनो जोङो नुनो मोनो आरो जों बे ओनसोलनि बे जायगायावहाय बैग्रि ओ बैग्रि बिफां बिराद नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि बैग्रि बिफां बा बैग्रि फिथाइ नुनो मोननाय जायो आरो
मोजां बोसोरावथ' बैग्रि जानो थाखाय नालाय बिदिहायनो गासैबो थांनानै बग्रिखौ जाहोयो जाहनानै मोजां मोनो बैफोरबायदि बेबायदि
औ ओ औ नंगौ नोंथां
खोनादों ना?
औ खोनादों औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों
दे उम उम उम नोंथाङा औ आं खोनादों
औ
नोंथाङा जेन'बा ओम नोंथां ओ दावबायहैनानै बा ओ बिदि ओ खाथियाव दावबायनानै मोजां मोनोना जेनेबा गुबुन हादोराव दावबायना मोजां मोनो बिफोरनि बागै एसे फोरमायजागोन मोनथिनो लुगैयो आं नोंथांनिफ्राय
फोरमाय जागोन ओ नंगौ सिमाङाथ' दङ बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलनि गुबुन ओ जायगाफोरावबो थांनानै बिदिनो दावबायनो लुबैयो हास्थायो ओ नाथाय ओ जोंनि ओनसोलावबो बा जोंनि बे ओ हादोर जोंनि हादोरावबो बिराद बिदिनो दावबायथावना बिराद मोजां-मोजां जा ओ जायगाफोर दङ जेराव ओ ओदावबायथाव दावबायथावना ओनसोलफोर दङ बा जायगाफोर दङ ओ गिबियावनो आं बेफोर जायगाफोराव ओ गिदिंनानै जोंनि ओनसोलफोरनि समायनाखौ नुथायखौ आङो नायनो हास्थायो गिबियावनो बेफोर ओ समायनानि सोमखोर समायना महरखौ आङो नायग्रोजोबनो लुबैयो बेनि बेनि उनाव आङो हास्थायो जे ओ जोंनिख्रुइबो आरो गुबुन आलादा ओ हादोरफोराव आङो बिदिनो दावबाय हैनो हास्थायो आरो आरो नोंथाङा
आंबो बिदिनो जेनेबा नोंथांनि बायदियैनो गावनि-गावनि ओनसोलनि जायगाफोरखौ नायग्रोना लानो लुबैयो माबायदि बेखौ जोंनि ओनसोलखौथ' मिथिखायो ओम मिथिंगाजों आरो जोंनि साखा थियावनो फरेन कान्ट्रिजोंनो जोङो बेफोरावनो समनि आंखाल जाया जों नायना जोङो जोबोर गियान मोननो हायो नङा होमबा माबायदि - माबायदि दि आउट काउट्रिनि मानसिया माबायदिहाय थायो माबायदिहाय जायो बेफोरखौबो जों नायनानै लाजायो जोंनि सेरावनो दङ नालाय बेफोरखौ नायना लाग्रोनो लुबैयो मिथिनो लुबैयो
औ
हेल' नोंथांनि आङो जोबोद बाथ्रा मोनथि मोनथिबाय नोंथाङाबो फोरमायनायनि जाहोन फाय अ नोंथांनिफाय जोबोद बाथ्रा थ्रा मिथिबाय एबा बायदि माबायदि दावबायहैनानै माबायदि बायदि मोनो बेनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनबाय फोरमायनायनि थाखाय
जो आंबो नों नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ खौ मोनथिनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय अब्ला बिदिब्ला दोनथ'नसै नामा
थनोनसै ना बिदिब्ला